नोंथाङा
औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ सावराय जागोन दे।
औ ओम
जोंनि बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो बा दासिम मा मा ओंख्रिफोर संनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन जोङो बर'नि उम ओंख्रिनि ओंख्रि होनोब्ला जोङो सबाय जों दाउ अनला खारैजों औवा मेवा अ खारदै खारै जों सामुजों सबा बेफोरखौ जोङो ओ जायो आरो बर'फोरा ना खांख्राइ बेफोरखौ। जोङो बेफोरखौ जानो गोनांबा जोङो संनांगौ नालाय संनो होनोब्ला जों सबाइखौ सामुखौ दो संनायनि ओ संनायखौ आं एसे फोरमायनोसै नोंथां जों साम'खौ ब्रै सं होनोब्ला जोङो साम'खौ ओ फार्स्टवहाय जोङो साम'खौथ' ओरैनो मोना न'आव न'आवथ' थाखाया बियो न'नि हाखरफोराव ओमफ्राय दुब्लियाव दैमायाव जों बाजारावबो बायनानै मोनो आरो साम'खौ बिदिनो जोङो जायखि जाया लाना फैनानै जोङो खाननै बा खानसे सोमना दोनथ'नानै अ बेनि जि जा हा थायो लेथ्रा नालाय साम'आ एसे सायाव बेखौ जोङो सा‌ फाजानो थाखाय खानसे बा हरसे सोमना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो ओ बिनि उनाव बोखांनानै जोङो मोजां हुबावनानै बोखांनानै हुखांबावनानै जोङो मोजां ओ साम'नि जा ओ खिथु थायो बेखौ दानो आरो ओमफाय ओमफ्राय मा होनो थागोन थायोना बेखौबो जोङो बोखारो आरो सेखा बिजौजों नङाबा खासि बिजौ जिदो जोङो बेखौबो बोखारो बिदिनो जोङो बेनि उनाव जोंङो मोजां सभाव होननानै जोंङो सारायाव खारै होनानै एवफ्रानबाय थानांगौ आरो एवफ्राम थांनायनि उनाव जोंङो सबायजों संङोब्ला सबायखौबो जोंङो ओ रुग्रोना लानानै बिदिनो रुग्रोना लानानै फारसेथिंहाय ओ गेब्लेहनानै जोंङो सा-सामुआव होनांगौ आरो बेनि उनावनो बिदि हाइजें सामब्राम फानलौ बेफोरखौ देना होनांगौ बिदिनो जोंङो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो सामखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोंङो सामुखौहाय सामुआ बेलेग बेलेक धरननि थायो जेरै दाब्ला सामुबो थायो फाग्ला सामु सामु लंग्रि ओमफाय जोंनि जा लकेल सामु बेखौनो फिसाखौ जायो आरो बेनो जों गासै गासैखौबो गासै सामुखौबो जाया आरो बे लेंग्रि सामुखौदो ओमफ्राय दाब्ला सामु ओमफ्राय जोंनि जा लकेल सामु बेफोरखौ जोंङो जायो आरो
औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ बिदिनो जोंङो आरो बरफोरनि ओंख्रि अनला खारैजों औवा मेवा औवा मेवाखौबो जोंङो बिदिनो जों औवा गोरलैखौहाय हानना लाना फैनानै अ फिसा फिसा हानानै जोंङो खारै खारैया इसे होफाना हानानै जोंङो बिदिनो हाना लाग्रोनानै बेनि उनाव ओ ओ सारनानै जों बेखौबो एवफ्रानबाय थानांगोन आरो बेनि उनावहाय जोंङो दै होनानै संख्रि फालाव होखांनानै दै होखांनानै जोंङो गोदौबाथाय जों अनला खारैखौ जोंङो माइरंखौ सोमग्रोनानै एसे गुरै जाबाथाय जोंङो फोरानखांनानै बेनि उनाव देनानै गुन्दै खालामना लानायखौ जोंङो फ्रि फ्रि सारना होनांगोन आरो बे औवा मेवा औवा मेवायाव बेनि उनावनो जों ला लासै लासै एरबाय थानानै फ्रि फ्रि सारना होननानै जोंङो बिदिनो अनला खारैखौबो संनाय नुयो आरो बिदिनो आरो बाव मैगं जेरै खारदै खारै खारदै खारैखौबो थिग बिदिनो जोंङो अ हाग्रानि मैगं जिखुन जाया लाइ लाफा गा खुथ्रा बेफोरखो गासैखौबो लाव बिजौ बेफोरखौ खौ गाैखौबो मिक्स खालामनानै जोंङो खादै खारैखौ जायो आरो खादै खारैखौबो जोंङो बिदिनो ओ बे मोनसे मोनसे मोनसे गासैखौबो एसे एसे होफादेरनानै ओ फिसा फिसा हानानै जोंङो सारायाव होनानै बिदिनो ओ खारै एसे होनानै ओमफ्राय दै होनानै जोंङो सागं साग्रोना लानानै जोंङो खारयावहाय खारदै ओंख्रियावहाय जोंङो नाजोंबो संजायो ना गोथां ना गोरान बेफोर जोंबो संजायो जोंङो गोदौबाथाय जोंङो जोंना गोथांबाथाय एवफानग्रोना लानांगोन बे गोदौ बाथाय जोंङो ना गोथांखौ एफ्रानना लानायखौ जोंङो सारायाव अ गोदौबाथाय होनांगोन आरो खारदै खाारियावबो आरो गोरानखौहाय बिदिनो एवनाबो होजायो आरो एवाला सेनोबो गोदौबाथाय गारना होजायो आरो एसे फिसा फिसाब्ला
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिनो जोंङो उम जोंनि बरनि जामुं होनोब्ला ओ मैगं ओमफाय सामथाइ फिथाइ दायो जों गासैखौबो हमजोबनो बुंजोबनो हायो आरो जेरै जोंङो फिथाइ सामथायाइ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो जों जायो
औ
बोथोर नि फिथाइखौ जों बोथोरावनो जायो आरो नोंथाङा बे एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंनियाथ' ओंख्रि होनोब्ला बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ। जेरै अनलाजों दाउ साम'जों सबाय नारजिजों अमा ओ थास' बिथ'रिजों नाफाम बिफोरबायदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै मैद्रु ओ ओंख्रि गोबाब ओ बेनिनो आङो नार्जिजों अमा संनायनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै
औ औ
जोंनिया नारजिजों अमा संनो थाखायथ' नारजिनि गोनांथि जायो नालाय जोङो
औ
नारजिखौ ओ फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
जोङो फाथोनि बिलाइखौ खानानै फोरानो बियो फोराननानै रानोब्ला नार्जिनि महर मोनो आरो नोंथां।
औ औ
ओ जोंनिया फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया गोदै आरो मोनसेया गोखा
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा नारजि ओंख्रि संनो थाखाय खारदैनि गोनांथि जायो जोङो खारदै खौ ओ थालिर बिब खौ दानफायनानै जोङो बिखौ फिसा फिसा हानानै मोजां जायगायाव बे खौ फोरानना लानानै ओ जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो बिखौ सावनानै हांगारबा हाथ'फ्ला खालामो आरो। बेनि उनाव जोङो बिनिफ्राय दै होनानै रोसि सरनाय जायो आरो बेखौनो जोङो खारदै बुंनाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय जोंना ओ सबाइ बिखबनिफ्रायबो बेखौ सावनानै खारदै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेनिफ्राय जोंहा नारजिजों अमा संनो थाखाय जोङो ओ नार्जिखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो। सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खारदै होनानै संनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बिखौ ओ सागनजों साना नै मोजाङै गेब्लेहोनानै लायो सागंखो जोङो ओ औवानि बा दंफांनि नङाब्ला ओ बाजाराव मोननाय लबरनि सागंफोर थायोना? बिफोरबायदिजों सानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेनिफ्राय जोंहा अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव ओ बिनि दसे थानानै जोङो नारजिखौ होसननानै बिदिनो मोजां संफिननाय जायो आरो। बेबायदियैनो नारजि अमाखौ संनाय जायो आरो जोंनिया नारजि ओंख्रिखौ मानसि थैयोब्लाबो बाहायनाय जायो आरो। जेनेबा मानसि थैयोब्ला जोंना ओ सारद' बा पसफोर जायोना बेयाव ओ नारजि ख्रि संनानै होनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंना ओ मोनसे फोथायनायबो दङ ओ जे गोजाननि आलासिफोर फैयोब्लाथाय जोङो बिसोरनो नारजि ओंख्रिफोरखौ संनानै जाहोनाय जाया आरो। मानो होनोब्ला बेबायदि नारजि संनानै जाहैयोब्ला जोंना सोमोन्दो गारलायनाय जायो होनलायनानै फोथायनाय दङ आरो नोंथां।
औ औ। बिदिनो जोङो मान सि खावनानै फैयोब्लाबो जों बे नारजिखौ हांनानै एसे मोदोमाव हांना लाहैनाय नुनो मोनो आरो। मानसि खावना फैखांनानै मानसिया जेब्ला दुबैगोन अब्ला थुलुनसि बिलाइ ओमफाय पैसा थायसे मायरं गरबा होननानै ओमफाय एसे नारजिनि बिलाइखौहाय जिगाबाव होन अराव होनानै हांना लानायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ। बिदिनो जोंनि आरो बर'नि ख्रि होनोब्ला नाफाम, नाफामखौबो जोङो बिदिनो नागोथ ना गोथांखौ जोङो ओ सेव होनानै एसे ओमफाय थास' बिलाइजों गोथां ओ ना फिसाजों जोङो दे नै फिथा रखम बानायना दोननानै जोङो गोबौ दोननानैबो नाफामखौबो बिदिनो खालामनाय नुनो मोनो आरो नाफामाबो बिराद गोथाव जायो। बांसिनानो दा जोङो नाफामखौ नुनो मोनला आगोलसो नुयोमोन। ओ दा बांसिनानो खम नुयो थेवब्लाबो नाफामा ओ जोबोद गोथाव आरो। नाफामखौबो बिदि बिदिनो बानायनाय जायो थास' बिलाइजों बा थास' बिफांखौबो होजायो गोरलैखौहाय ओमफाय ना फिसाखौ जोङो ओ देफानानै जोङो फिथा रखम बानायनानै ओ थेमाफोराव सोना दोननानै गोबावलासे जाजाबाय थाजायो आरो।
औ। बिदिनो जोंनिया मैद्रु ओंख्रि होनोब्लाबो ओ जेरै लाइ लाब फा मुला बेफोरखौ बुंनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ ओ बाजारनिफ्रायबो मोनोबा गावनो न'आवनो फोनानैबो लानो हायो आरो नोंथां।
औ औ बेफोरो गो थां मेगंखौ जायो जानो हायोबा जोंनि देहाया बांसिन मोजां जायो आरो जोङो बायनानै जास्लाय स्लाय न'आवनो फोनानै जाबा बांसिन मोजां जोंनि थाखाय बिदिनो जोङो औ मैथाजों नाज जोंबो औ जायो आरो नाजों मैथाजोंबो गरमावहाय जोबोद गोथाव जायो जानो जों मैथाखौबो बिदिनो न'आवनो फोना लानानै बेनि बिजौखौ होनानै नाजों ना ओमफाय ना-नाखौ एव फ्रानग्रोना लानानै बेयावद एवफ्रानखांनायनि उनाव दै होजनानै बेयाव मैथा बिलाइखौ गारना होनानै जोङो ओ जाना संनाय नुयो आरो बिदिनो मैथाखौबो नाजों। बिराद गोथाव जायो बेबो, बेबो बर'निनो मोनसे ओंख्रि।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन
औ औ दोन्थ' जागोन दे नोंथां। औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ